थां
अबाव नथां खोनादों।
औ औ औ। ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ दा आङो बिदिनो जिरायनानै मबायल नायगासिनो दङ' नोंथां।
औ औ औ। मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासे हरग्रोनो थाबाय दै नोंथांनिसिम।
औ नोंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो मोना फैदेरनि गाह हामलाय जासिनाय थाबाय नोंथां।
औ औ साबायखर नोंथां साबायखर। दा नोंथ थां दा नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदा लानानै सावरायलायनो होननानैसो फैदोंमोन।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ।
औ।
आ दे बिदिब्ला नोंथाङानो आंनो ओ आबाद मावनायनि नेमखान्थिफोरखौहाय माबादि खथि मावनाय जायो बेनि फारसेनो स्रायनो खोन्थानो होदो खोनासंनिसै आं।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ आबाद बुंयोबाथ' जोंना आबादा जोंना गासैबो मावफ्रायोयानो मगामि गामि जोंना गुबै खामानि बायसानो जोंनि मोनसे जेरै जोङो साख्रि मावनायफोरबो हिसाबै जोंनि आबादाबो मोनसे जोंनि साख्रियानो जेरखि
औ औ।
मानो होनोबा जोङो नुनो मोनो गामि गामि ओनसोलफोराव जोंना बांसिनानो आबाद मावनानै मोजां मोनो बा आबादखौनो मावनानै बिदिनो नखर बा जिउ खुंगासिनो लोगोसे फिसा फिसौफोरखौबो ओ फरायहोनायाव बिदिनो गाननाय जोबनाय गासै बिथिङावबो रां रुफा आरजिनानै बिदिनो मदद होगासिनो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो दानि जुगाव खायफा जोङो सेंग्राफोरखौबो नुनो मोनो बिदिनो खायफाया मोजाङै बिदिनो फरायनानै बा सोलोंथाइ लानानै साख्रि मावाब ब्लानो बिदि आबाद मावनायावसो मखुबबा आबाद मावनानै मोजां मोनो। औ नंगौ मानो होनोब्ला जोंना दासान्दै जों मिथिना मोनो जोङो फिथाय सामथाय बा मैगं थायगं जोंना जोबोद बेसेन गोसा जानानै फैबाय।
फैबाय औ।
सेरि जोङो मेसिनार मोनो जोङो आङो बिदिनो मोनसे बुंनोसै जेरै जोङो गोदो आलु से किल'आव जोङो बिदिनो द रां बा दायेन राङावनो जों बायनानै मोनोमोन। नाथाय दा मा जोङो आलु से खिल'आव जोङो थामजि रां बिदिनो मालाबा बिनि बेसेनाबो खम जालाय बुरजा जालाय जायो। जों गोबांखौनो मिथिनो मोनो ब्रैजि राङाव लागै जोंनिया थाङो आलु से केजियाव। बेनिखायनो जानो हागौ दा जुगाव जोङो आबाद मावनानै मोजां मोनो। बा रां रुफाबो जोङो थोजासे खामायनो हायो।
औ।
थि बिदिनो आरो नंगौ आबाद मावनानै रां मोनो मानो होनोब्ला जोङो गोसो होनानै बा मोजाङै बेखौ जोथोन लानानै हासार होनानै बिदि मावोबा जोङो नायफा नायफा जोङो गोबां थोजासे फिथाय मोननो हायो बा जों बैफोरखौ फाननानैबो जोङो रां रुफा बुथुमनो हायो। जेरै जों नुनो मोनो खायफाया औ। जेरै खायफाया मैगं थायगं गायनायनि अनगायैबो गय बागान। बिदिनो सक' फिथायफोरनि बागान ड्रागन फ्रुटनि बाग गान बिदि बायदि बायदि बागान खालामनानैबो जोंहा बोसोराव बिदिनो बा ला द लाख गु लाख बिदिनो रां खामायगासिनो मानो होनोबा बैफोर जोबोद दाम गोसासा। औ जेरै जोङो बुंनो थाङोबा जोङो गय बिगाथाम बिगाब्रै गायबानो जों बेयाव नै लाख थाम लाखखो जों आरामनो मोननो हाग हायो बोसोराव नङा होनोमबा?
औ औ औ नंगौ नंगौ।
ड्रागन फिथाइाबो जोङो जोबोद बेसेन गोसासा। जोङो बेयाव थाइसेयावनो जोङो सेजौ थामजि सेजौ स्निजि होना बायना जानो गोनां जायो। बिदिब्ला जोङो बैफोर साख्रि मावनायनिसै जोङो आबाद मावनानै बांसिन जोङो मुलाम्फा बा जोङो रां मोननो हायो नोंथां। खोनादों ना?
हायो हायो हायो हायो औ।
लोगोसेनो जोङो आबाद बुङोब्ला जोङो गोदोनि आबादा एसे आलदा मोन दानि आबादा जोंनो गोदो एसे आलदा मावनाय जायो। मानो होनोब्ला गोदो समाव जोंनिया औ। ओ नांगोलफोरजों बा मोसौजों हेवनानै मावोमोन। लोगोसेनो स ओ गोबाव सम लानो गोनां जायोमोन जेरै जोङो दुब्लि मोनसे दै हब'नो गोनां बा ओ खमैबो जोङो सानथाम सानब्रै नाथाय जोंनिया दा मागासे मिसिं ओंखारजोबबाय जोंनिया। टेक्टरजोंनो हेवनाय बा ओ जोङो ट्रेक्टर जोंनो दै होनो हायो मुलि होनो हायो मेसिनफोर ओंखारबाय जोंनिया मिसिनजोंनो हानाय नानाय गासिबो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो गोदो बे ओ बेसरफोरखौ जोङो न'आव ओ ओ दुब्लिनिफ्राय जोङो फुनानै न'आव लाबोनानैसो जोंङो मोसौजों नानांगौमोन। बिदिनो जोङो हरफाथोलो नानानैसो जोङो बेसर फिथायखौ मोनोमोन। नाथाय जोंनिया मा दा दुब्लियावनो जोङो बै मेचिन जायबा जोङो ओंखारबाय बिदिनो फुयो। बेजोंनो नायो नङा होम्बा नोंथां। औ थिग बेबदि नो आरो मोनसे बाथ्रा जोंना गोदो आबाद मावनाया जोंनिया मा जाहैबाय मोसौ हासारजों आबाद मावनाय जायोमोन। जेरै न'आवनो सोमजिनाय जाबोर जाला गारनाय फिथाइ सामथाइनि बिगुर खैफोरो बोरमाखि बा बिदिनो बायदि बायदि जोङो बिदिनो ओ जिबियारि हासार जोङो अर्गेनिक हासार जायखौ बुङो जों बिदिनो जोंहा आबाद मावोमोन। नाथाय जोंनिया दा मा रासायनारि हासारखौ बाहायो। जेरै ओ औ फसफरास, पटासियाम बिदि बायदि बायदि लोगोसेनो फिथाइ साम फिथाया मोजाङै थाहैनाय बा सेवगारलाङो बिदि औ। जों बिदि हासार होनायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ लोगोसेनो जोंनिया मा जाहैबाय दा ओ जोङो आबादफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो मोननो हायो जेरै जों दा औ जेरै फुलकबि बान्दा खबिफोर गायोबाबो बेयाव थाबनो बिबार बारनानै थाबनो बा फिथाइफोरा मोजाङै थायनाय बा गेदेर जानाय सेवगार लांनो मुरै होनाय लोग गोसेनो बि होनानैबो जोङो बेफोरखौ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसेनो जोङो औ जेरै जों गोदो थालिरफोरखौ जोङो बस्थाफोराव सोनानै जिगाब सोना दोननासो जेनबा फोमोनोमोन। नाथाय जोंनिया दा मा गेस होयो आरोखि ना जोंनिया थालिरफोरखौ दा गेस होनानैसो जोङो खौ मोनोबा जों बिदिनो
फोमोनो।
हरसेयावनो बा हरसेनि गेजेरावनो जों फोमोनानै जों जानो हायो।
फायो औ।
औ थिग बिब्दिनो आबाद मावनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंनिया मा दा ओ जोंनि ओनसोलाव दासान्दि दैज्लां बोथोर नालाय बेनि जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो बांसिननो मावगासिनो। ओ जोंनिया मा गोदो माइ आबाद बुङोब्ला जोंनिया थिग बिब्दिनो ओ जेरै जोङो जोसा, माइब्रा रनजित बायसमति बैफोरखौसो मावनाय नुयोमोन। दा जोंनिया मा जाहैबाय सोरखारनिफ्रायबो जोंनो बिथार लाबोनानै आबाद मावनाय जाहैबाय बिदिनो बायदि बायदि जे मुंनि जोंनिया सोरखारा हरो ओ औ नंगौ नोंथार बिदिनो जोंनिया दा ओनसोलाव आबाद मावो नाथाय जोङो खायफा खौबो नुनो मोनो बिदिनो बायस मुत्रि रनजितखौबो मावनाय। बेनि लोगोसेनो सरखारा हरनाय आबादफोरखौबो बांसिनानो मावो। मानो होनोबा बैफोरो औ मोजां फिथाइ मोनो बा हासार होनानै जों गोबां रोखोमनि माइ फिथाइ जोङो बुथुमनो हायो।
हायो औ।
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो ओ नोंथाङाथ' गोबां खोथा ओ आंनो फोरमायखाबाय गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय। दा आंबो जा हायै ए बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो नाजानोसै। दा जोंहा आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो माव वबोबाय थानाय नुनो मोन्दों नंङा होमबा? गासैखौबो दा थिग बेबादिनो जोंहा नुनो ओ मोनो खायसे खायसेखौहाय आबाद मावनानैनो जिउ दालांनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा बेनि बिथिंङावनो नुनो मोनो जोंनि गामि गफा ओ ओनसोलफोरावहाय गामियारि ओनसोलफोरावहाय बांसिन सुबुंखौनो जौसेनि जौसे जौखोन्दोनि जोंहा ओ दाइनजि जौखोन्दोखौनो ओ आबाद मावनानै जानाय ओ नुनो मोनो नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
ओ गासिबोथ' एखे रोखोमनि आबाद दंङ नालाय सोरबाया ओ माइ आबाद मावो सोरबाया मैगं थाइगंनि आबाद मावो सोरबाया फिथाइ सामथाइनि दंफांनि आबाद मावो सोरबाया बिफां लाइफांनि सोरबाया औवानि बायदि बायदि नंङा होमबा? ओ आ आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा ओ जा निखि जोंहा जिब जुनार फिसिनाय बेफोरखौबो मोनसे आबाद महरै गनायना लानाय जायो जों नंङा होमबा? औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा नुनो मोनो बायदि रोखोम ओ गावसोरनि आबादफोरखौहाय जोथोन लानानै बायदि नेमखान्थि आदब खान्थि बाहायनानै ओ फिसिनायखौ जों एबा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथा थारै
खौमैनो जोंहा ओ फिथाइ सामथाइ नि बेलायावनो बुंनो थांङोब्ला जोंहा जानाखि ओ जोंहा अराय मास थाइनायबो ओ जोंहा फिथाइ सामथाइ दंङ नंङा होमबा? दा बैफोर फि फिथाइफोरखौनो मख'नो हायोब्ला जेरैहाय जोंङा गयनि बागान नंङा होमबा? गयनि आबाद मावनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
थां थारैनो औ
थिग बे बादिनो जों नुनो मोनो जोंनि गामि गफाफोराव ओ बिघा-बिघा गोबां से नै बिघा थाम बिघा गाहामनि ओ गय आबाद मावनानै बिथांमोना गोबां ओ गावनि जिउआव ओ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दंङ। गामि गफायावहाय औ औ थिग बेबादिनो बिथांमोनाहाय गय ओ माबादिहाय ओ गय आबाद मावो होननानै बुंङोब्ला बिथांमोना ओ गावनो न'आवनो ओ जागायनानै गयखौ लाना फैनानै गावनि न'आवनो जागायो जागायनानै ओ नंङाब्लाबो खायफा खायफाखौ नुनो मोनो जोंङो नार्सारि एबा ओ बाजारफोरनिफ्राय गय फुलि बायनानै लाना फैनायखौ जों नुनो मोन' नंङा होमबा नोंथां?
औ नोथां औ
औ औ थिग बेबायदिनो बिथांमोना बायदि नेमखान्थि बाहायनानै गय बागानखौ खालामो। गोबां गय फुलि गोबां गय जागायनानै बिथांमोना आह गयखौहाय जोथोन लानानै ओ बेरा औवानि बेरा नेथ नि बेरा होनानै दंथेना दोनो जाहाथे बोरमा मोसौफोरा बैफोर फुलिखौ ओ जानो हायिबादि फिसा समावथ' जोंहा गाहाय गाहाय जायो नालाय? मोसौ जासि बोरमा जासि जोंहा बैफोर गय फुलिफोरखौहाय जोथोन लानाय जायो नंङा होमबा? ओ जानिखि बै गय फुलियाहाय बा बोसोर द' बोसोर गाहाम जागोन बै गय फुलिखौ जोंहा जेबो रोखोमनि ओ जोथोन लानांगौ जाया आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
थिग बेबादिनो जों जोंहा ओ स्नि बोसोर, दाइन बोसोरनि उनावहाय गया बिबार बारजेननो लागोन। बेनि उनावहाय फिथाइ थायजेननो लागोन थिग बेबादिनो जोंहा गिबियावहाय बांद्राय थायनायखौ जों नुनो मोना थिग बे रोखोमैनो खम बिबांनि रां मोननाय जायो जोङो थायजेननायाव हाय। बेनि उनावहाय जा जोंहा नै बोसोर, थाम बोसोर बारलांगोन अब्लाना जों नुनो मोनो गोबां बिबांनि गय फिथाइ फाननानै जोंहा रां मोननाय नुनो मोनो नङा होमबा? थिग बे आयदि बायदि, दा बेनि बेलायाव जोंहा नुनो मोन बाव आबाद होननानै बुङोब्ला थालिरनि आबाद। नङा होमबा? औ औ औ बेबोथ' मोनसे अराय मास थायनाय आबाद। नङा होमबा? बिफां औ औ। जों मोननो थाङो जोंनि गामि ओनसोलफोरावनो मोननो थाङो गोबां सुबुंफोरखौनो थालिरनि आबाद ओ मावनाय नुनो मोनो बायदि रो खोमै जोथोन लानानै नेमखान्थि बाहायनानै बिथांमोनाबो ओ मो एम्फौ जासि ओ थालिर बिफाङा थैसि थैसि गोबां रोखोमै गावनि गथ' फिसा बादिहाय जो थोन लानानै ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा?
औ नोंथां थारनो।
औ औ थिग बेबाददिनो जोंहा थालिर बिफांनि आबाद जेरैहाय ओ थालिर मालभग, ओ थालिर सिनि साम्फा, थालिर जाहादि। नङा होमबा बायदि बायदि? दा बे रोखोमैनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव बायदि बायदि रोखोमनि आबाद जेरैहाय बैग्रि आबाद, नङा होमबा? बैग्रि गेदेरनि आबाद बो जों मावनायखौ नुनो मोनोना नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ औ ओ जोंहा बैग्रि गेदेर होनोब्ला गोबां सहस बेबो ओ गायनायनि नै बोसो‌ रनि उनावनो थायनायखौ जों नुनो मोनो बेखौबो जोंहा ओ जोथोन लानांगौ बायदि रोखोमनि जोथोन लानानै जोंहा बै बैग्रि आबादखौ मावनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव जों गोबां खौनो दासान्दि बैग्रि आबादनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो, नङा होमबा? औ जिहेथु जोंहा बैग्रि आबादा ओ मेसें बोथोराव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो नालाय
औ
बेनिखायनो जोंहा बैग्रि आबादखौहाय ओ मेसें बोथोराव मोननो थाङो ओ जानाखि फिथाइ बैग्रि फिथाइखौ। थिग बे फिथाइखौ ओ जानेखि आबादारि एबा बिगोमाया फाननानै गोबां बिबांनि रां आरजिनाय खौ जों नुनो मोनो, नङाहोमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ थारैनो नोंथां जोंहा सना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?